औ नोंथां खुलुमबाय नोंथां।
खुलुमबाय नोंथां।
ओ मोनाबिलि समनि अननाय आरो खुलुमनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय। नोंथाङा जुदि आंनो दसे सम होयोब्ला आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो।
हागोन नोंथां।
आ बिदिब्ला जोङो जोंनि गामि ओनसोलनि थांना थानायनि राहा बे आयदाखौ लानानैनो दान्दिसे सम सावरायलायनायनि नामा नोंथां?
सावराय ज जागोन था।
नंगौ बे समाव बिदिब्ला बे जोंनि गामि ओनसोलनि जि थांना थानायनि राहा बेनि सायाव नोंथांनि एसे फोरमायग्रोनानै होनसै नामा?
औ फोरमाय जागोन।
नंगौ नोंथां दा। गामि ओनसोलनि थांनानै थानायनि राहा होनना बुङोब्ला जोङो। दिनै गामि ओनसोलाव गोबां बायदिसिना रोखोमनि खामानि मावनानै जोङो जिउ सु सारखौ दैदेनगासिनो दङ। एबा जोङो माने गावबा गावनि न'खरखौ दैदेनगासिनो दङ।
नंगौ नोंथां।
बेहाय जोंनि गामि ओनसोलाव ओ गुजिबा जौखोन्दोआनो माने आबाद आबादजों थांनानै थायो एबा आबाद मावो। दिनै जोंनि गामि ओनसोलाव आबादानो मोनसे थांना थानायनि राहा होननानै जोङो बुंनो नांगोन।
नंगौ नोंथां।
गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेमखान्थिजों जोङो गामि ओनसोलाव सोलिनानै दिनैनि समाव वाव जोङो गोदो गोदायनिफ्राय जि आबाद मावबोनाय बेफोर आबादखौनो मावनानै गोदो गोदायनि जिखिनि जोंनि गामि ओनसोलनि नेमखान्थि बैफोर नेमखान्थिजोंनो जों माने आगान सुरनानै दिनैनि समसिम दिनैनि आथिखालनि समसिम जों माने गामि ओनसोलाव संसारखौ जाबोदों एबा थांनानै थाबोदों।
नंगौ नोंथां।
गामि ओनसोलनि गासिबो मानसिफोरनि सा साननाय हनाय मावनाय दांनाय गासिबो खामानिफोरानो टाउन एबा नोगोर ओनसोलनिख्रुइ एसे आलादा जायो।
नंगौ नोंथां।
जोंनि गामि ओनसोलनि गासिबो सुबुंफोरनि गोसो गोरबोआव अननाय मोजां मोननाय सोर सोरखौबा हेफाजाब खालामनो लुबैनाय सोरखौबा मदद खालामनाय माने सोरखौबा दुखु आफोद खैफोद नुयोब्ला बेवहाय थांनानै ओ सुखुनि समाव रंजाफानाय दुखुनि समाव गाब फानाय बैबायदि गोसोनि थानाय सुबुंफोरा जोंनि गामि ओनसोलावनो गासिबो थायो।
औ नंगौ नोंथां।
दा गामि ओनसोलाव गामि ओनसोलनि थांना थानायनि राहा होनना बुङोब्ला आङो बेखौबो बुङो दा जों बेखौबो मख'नांगोन जे गामि ओनसोलनि जोङो गोदो गोदायनि हान्था मेलानि राहा बेखौबो जोङो मख'नांगोन।
मख'नां
गोदो गोदाय गामि ओनसोलाव माने हाग्रा बंग्रा दंफं लाइफंजों बुंफबनायमोन। बैफोर समाव गामि ओनसोलनि खायसे लामाफोरा गाज्रिमोन फिसा फिसा लामा जोङो हान्थिनो गोनां जायोमोन अखा बांखानि समाव जोङो हाब्रु दैब्रु बाय बायदिसिना माने जाहार गेजेरजों थांनानैब्लाबो फिसा फिसा लामाजों थांनानैब्लाबो जों बाजार खामहैनो गोनां जायोमोन, फरायसालिफोराव थांनो गोनां जायोमोन, जों गुबुन न'खर जानो गोनां जायोमोन। बेबायदिनो जोङो गोदो सम समाव माने जों गोबां दुखु खस्थ'जों जोङो सोलिनो गोनां जायोमोन। नाथाय आथिखालनि समफोराव माने जोंहा माने सोरखारनि फालनिफ्रायबो जोङो गामि ओनसोलखौ माने गोबां फोसाबनायखौ जों नुनो मोनबोदों। जेरैहाय गामि ओनसोलनि लामाफोरखौ फोसाबनानै होनाय। सिसि ब्लक खालामनानै होनाय। गामिनि ओनोल ओनसोलाव लोंनाय दैनि थाखाय बरिं बहायनाय एबा वाटार साप्लाइफोर बहायनाय। बेबायदि गामि ओनसोलफोरखौ फोसाबनाय दंफां लाइफांफोरखौ साख सिखोन खालामनाय हाग्रा बंग्राफोरखौ
औ।
ओनसोलखौबो जोङो फोसाबनायखौ आथिखालनि समाव जोङो नुनो मोनबोदों।
नंगौ नोंथां।
बेनिखायनो बेनिखायनो गोदो गोदायनि ओ समाव जेरैबायदिहाय गामि ओनसोलनि ओ मानसिफोरा हान्थि मोन एबा सम संसार जाबोदोंमोन नाथाय आथिखालनि समाव बेबायदि हान्थिनाय एबा संसार जाबोनायखौ जोङो गोबां फारागथि नुनो मोनो।
नुनो मोन्दों।
बुंनो थाङोब्ला गोदा गोदायनि समाव जोङो गामि ओनसोलाव जेरैहाय जोंनि रायजो राजाफोरा माने संसार जाबोदोंमोन। जानाय लोंनायखौ जेरैहाय हाग्रा बंग्रानि ओमफ्राय जेनेबा मोन मैहुर खालामनानै जादोंमोन। फुख्रिफोराव दैमाफोराव दैसाफोराव जेरैहाय ना हमनाय बायनानै जाबोदोंमोन। नाथाय आथिखालनि सम जिखिनि संसार जानाय बा जेखिनि थांना थानायनि राहा बेफोरखौ गासैखौबो जों सोलायनायखौ नुनो मोनबोदों।
नंगौ नोंथां।
दा गोदो गोदायनि दिनाव गोबां जोंनि सुबुं फोरा लेखा फरा एसेबांखिनि गोरों नङामोन। जाम्बा जाम्बिमोन नाथाय आथिखालनि समफ्राव जोंनि गेजेरावनो गोबां माने लेखा फरायनानै गोरों गोरा जाबोनायखौ साननो हनो होनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों।
नंगौ नोंथां।
दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनि समाव जोङो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आबादजोंनो मोनसे आबादानो जोंनि मोनसे थांना थानायनि राहामोन। थिग बेबायदिनो दिनैनो आवबो जोंनि गामि ओनसोलाव माने गोबां मानसिफ्रानो आबादजोंनो थांनानै थाबोदों एबा आबाद आबाद मावनानैनो माने न'खर संसारखौ दैदेनबोनायखौ जों नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां।
दा जेरैहाय गोदो गोदायनिफ्राय जि जोंनि बैसागु फोरबो मागो फोरबो बा आमथिसुवानि फोरबो बेबायदि गोबां फोरबोफोरखौ जोङो गोदो गोदायनि निफ्रायनो गामि ओनसोलाव खुंबोदों - नाथाय बैफोरबायदि फोरबोफोरा दिनैनि समावबो जोंनि गामि ओनसोलफोराव खुंबो जादों। जाय फोरबोखौ जों दिनैनि समावबो माने एंगारनो हाबोआखै एबा नागारनानै थाबोआखै। बेबायदिनो खायसे खायसे नेम खान्थिफोरखौ खायसे खायसे फोरबोफोरखौ जोङो दिनैनि समावबो माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोङो माने खुंबोनायखौ नुनो मोनबोदों।
नंगौ नोंथां।
दा गामि ओनसोलनि थांनानै थानायनि राहा होनना बुङोब्ला जों बे खौबो बुंनांगोन जे गामि ओनसोलाव गोदो गोदाय माने जोंनि सुबुंफोरा ना हमनानै ना गुरनानै ना नाफोरखौ फाननानैबो माने नखर संसारखौ दैदेनबोदोंमोन आरो खायसे माने बेबायदि हाजिरा खामला मावनानै गुबुननि न'खराव माने बैहैनानैबो नखर संसारखौ दैदेनबोदोंमोन। आरो गोदो गोदायनि समाव जोंनि मानसिफोरा माने गोबां फालांगिरियाव माने एक्सपार्ट नङामोन एबा जौगानाय नङामोन गोबां मानसिफोरानो गोदो गोदाय दिनाव फालांगि खालामनो गोबां रोंसोआमोन नाथाय आथिखाल समफोराव दिनैनि समफोराव माने गोबां जोंनि गेजेरावनो फालांगि खालामनो सोलोंबोबाय। फालांगि खालामनो रोंबाय आरो गोबाङानो दिनैनि समाव माने फालांगि खालामनानैबो न'खर संसारखौ दैदेननायखौ जों नुनो मोनबोदों।
नंगौ नोंथां।
दा गोदोनि दिनफोराव जोङो जोंनि गथ' गथायफोरखौ फरायसालियाव दैथायहरनो रोङामोन। जोंनि फरायसा जोंनि बिमा बिफा गावबा गावनि गथ'खौ सोलोंथाइ होनो रोङामोन। जोंनि ओनसोलफोराव गोबां माने फरायसालि गैयामोन जायनि जाहोनाव माने गोदो गोदायनि माने मानसिफोरा माने सोलोंथाइखौ गोबां मोनबोआखैमोन- नाथाय आथिखालनि जोंनि खाथि खालानो गोबां फरायसालि जाबाय- माने गोबां गोबां गोजौ थाखो गोजौ थाखोनि सोलोंथाइफोरखौ फसंथानफोर जोंबो बायदिफोराव बेबायदि फरायसालिफोरावनो दिनैनि माने जाम्बा जाम्बि बिमा बिफाफोराबो गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ माने फरायसालियाव दैथायहरनानै माने गावसोरनि गथायाइफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लानो होनायखौ जों नुनो मोनबोदों। बिदिनो जोंनि जोंनि ओनसोलफोराव खायसे दुखिया बा गोरिब न'खरफोरावबो माने गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ दिनैसिम सोलोंथाइ होनानै आइ एस अफिसार आइ पि एस अ आइ ए एस अफिसार बायदि माने आरो इन्जिनियारिं बेबायदि डक्टर इन्जिनियार बायदि माने गावसिनि गथ'फोरखौ खालामनायखौबो जों नुनो मोनबोदों। बेबायदिनो दिनैनि दिनावबो आथिखालनि समफोराव सोलोंथाइ बि यावबो जोंनि हारिनि सुबुंफोरा गोोबोर जौगानो जौगा थाखोआव सहैबाय होननानै जों बुंनो नांगोन नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
दा आं बे समाव नोंथांनिफ्रायबो आं फंनैसो बिबुंथिखौ मोनथिनो लुबैदों जे नोंथांफोरनियावबो आं सोंनो लुबैदों जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो एबा नोंथांमोननि गामियावबो बेबायदि माने जोंनि गोदो गोदायनि जि थांना थानायनि राहा आरो दानि बा आथिखालनि जुगनि जि थांना थानायनि राहा बेनि फारागखौ नोंथाङाबो आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो।
ओ नोंथाङा ओ जे आंनो गिबियावनो गावनि नोंथांनि फोरमायथिखौ फोरमायनानै होबाय आंनो दा नोंथाङाबो ओ जिहेतु आंनिफ्रायबो फोरमायथि लुबैदों बेखौ आंबो फोरमायनो आसा थिबाय आंबो आवगायबाय। दा गोदो गोदायनि आरो दानि ओ फारागथि गामिनि थासारि बेखौ आंबो फोरमायनो सानबाय।
औ औ
जे ओ गोदो गोदाय समाव ओ ओ सुबुंफोरा ओ लेखा फरायाबो एसे खममोन ओ ओ थानाय गावबागाव थानाय फोराबो एसे ओ साखोन सिखोन नङामोन ओ जानाय लोंनायावबो जानाय लोंनायावबो एसे आंखालमोन गाननायजों ायावबो आंखालमोन बै बेफोरनो जोंनि माने ओ दा जिथु सोलिदो ओ गोदो गोदायनि बे दा गोबां आपग्रेड जालांबाय आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो।
गोबां जौगाबाय गोबां जौगाबाय गोदो गोदाय समाव जों माने ओ मोजाङै ओंखाम जानो मोनामोन। संख्रि बानलुजोंसो जालाङोमोन जोंनि बिमा बिफ बिफाफोरा माने जोंनि आइ मोना गुबुनाव सोरनावबा माइ खोथिया फुनो थाङोमोनब्ला जोंखौ ओ न'आव गारलांनानै ओ बानलु संख्रिजोंनो संना गालाङोमोन मोजाङै ओंखाम ओंख्रि मोनजायामोन बेबायदि आरो। समाव जोङो ओंखाम ओंखाम गैयामोनब्ला थालिर रुनानै जायोमोन। दा ओ ओ दा जुगाव जों दा बेफोरबायदि जों मोनजालिया आरो।
नंगौ नंगौ थारैनो नोंथांनि बुंनायाबो नंगौ थारैनो सैथो माने नोंथां नि बुंनायनि थांखिया बेनोबा नोंथांनि बुंनायनि जिखिनि नोंथांनि जिखिनि फोरमायबाय नोंथाङा जे बुंबाय आङो नोंथांनि गासिबो बिबुं खौ खोनासंनानै आं मोनथिनो मोनदों हमदांनो मोनदों जे नोंथाङा जे बुंदों गोदोनि दिनाव जोंनि मानसिफोरा माने जोंनि बर' सुबुंफोरा गोबां बेफार फालांगियाव जौगानाय नङामोन। नङा होमबा नोंथां गोबां गावनि सथथायजों माने बेफार बेफार फालांगि खालामनानै एबा न'खर संसारखौ दैदेननो हायामोन एबा बेखिनि साननाया जोंनियाव गैयामोन बेखायनो बेबायदि साननाय एबा बे गावनो साननानै बेफार फालांगि खालामनो रोङामोन एबा गावनो साननानै माबा मोन खामानिखौ मावनो रोङामोन बैफोर जायोमोन जोंनि सोलोंथाइ गोयैनि जाहोनाव नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बेखौनो आंनि सिगाङाव फोरमायनो थांदों बे नंगौ थारैनो नोंथाङा गोदो गोदायनि जिखिनि ओ जिखिनि जोंनि आबै आबौ आबौमोननि सोलिनाय जिखिनि ओ खामानिफोर एबा जे माबोरै सोलिबोदोंमोन बेनि बागै नोंथाङा आंनो फोरमायनानै होदों नंगौ थारैनो। गोदो बेखौनो बुंनांगोन बे समाव जे गोदो गोदायनि मानसिफोरा सोलोंथाइ गैयिनि थाखायनो गावबा गाव साननानै बेफार फालांगि खालामनो हायामोन। एबा माबा मोनसे फसंथानफोर फसंनो हायामोन नाथाय आथिखालनि जों बेबायदि नुनो मोनलिया। आथिखालनि समफोराव जोंनि मानसिफोरा गोबांखिनि सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाबाय नालाय।
औ।
गावनो साननानै माबा मोनसे फालांगि खालामनानै एबा गावनो साननानै माबा मोनसे फसंथान फसंनानै एबा गावनि सानथाइजों माबा मोनसे माने गलाफोर होनानै जायखिजाया माबा मोनसे खामानि मावनानै माने गावनि आथिंयावनो दिनैनि समाव गावनो गसंनो हायो नङा होमब्ला नोंथां दा बेबायदि नाथाय गोदनि समाव जोंनि मानसिफोरा बेबायदि साननो रोङामोन एबा साननो हायामोन बेखिनि खोथाखौ जोबोद जोबोरखिनि साबायखर नोंथाङा बेखिनि खोथाखौ फोरमायनायनि थाखाय आरो नोंथांनि बे समाव फंसे खोथा सोंबावनो नागिरदों नोंथाङा आथिखालाव मा मावनानै एबा मा खालामनानै सोलिना दं आरो नोंथांनि न'खरा दासान दि मा सोलिथायाव दङ एबा मा मा मोनसे खामानि मावनानै न'खरखौ दैदेनदों नोंथाङा बेनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ दा नोंथाङा जिहेथु सोंल' सोंबाय आंबो एसे फोरमायना होनांसिगोन आंनि ओ जा न'खराव जा खुंनानै आं सोलिगासिनो दङ बेखौ आं फोरमायनो सानबाय दा गोदो उन्दै समावथ' आं फरायबोबायबो। एसे फरायै फरायनानै आंनि फरायनायखौ दोनथ'नानै दा आं मा आंनि न'खराबो इसिबां जो
ओै ओरैनो नोंथांनि न'खरनि थांना थानायनि राहाया दा मा?
राहा राहाया जाय ओ आंनि थांना थानाय राहाया जाहैबाय दा जेहेथु आंहा जेबो सा ख्रि बाख्रिबो गैया दा ओरैनो आं मा ओ जायखौ बुङो ओ ट'ट' होननानै मोनथिगौ जोङो ओरैनो थारैनो लिरनाया मा इ रिक्सा इ रिक्सा बेखौ आं सालायनानै आंनि थांना थानाय राहाखौ आङो। ओ सुफुंगासिनो दङ।
बेबायदिनो आरो माने दानि जुगनि मानसिफोरा जायखि जाया मायबा मोनसे खामानि मावनानैबाबो माने नखर संसारखौ दैदेनो एबा गावनि आथिंयावनो गाव गसङो थिग बेदिनो नोंथांङा होननाय बायदिनो नोथाङा सासे टट' द्राइार एबा ट' सालायो नङा होमबा दा नोंथाङा गावनि जिउ संसारखौ माने टट' सालायनानै एबा बा मा टट' सालायनानै माने जिउ संसारखौ खुंगासिनो दङ बेबायदिनो आगोलाव बुंलांनाय बायदिनो दिनैनि जुगनि